औ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों खुलुमबाय नोंथां।
औ खुरलुमबाय। ओ गोजोन फुंगनि नोंथांनाव गोजोन हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथां।
नोंथांनिसिबो गोजोन फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि। जासिहरबाय।
खालामबाय दं नोंथाङा दा ओरैनो?
यो आङो जिरनानै दं फुंनि ज जानाय आहारखौ जानानै नोंथाङालाय मा खालाम
औ औ आंबो दं ओरनो जिरायना नोंथां। औ नोंथांखौ आं फन हरनायनि ओ जाहोना जाबाय आं नोंथांजों औ मोनसे खोथा सावरायनो थाखाय हरदोंमोन सावरायजागोन ना नोंथां?
औ सावरायजागोन नोंथां।
औ नोंथांनियाव आङो जौ बानायनायनि सोमोन्दै एसे सोंनो सोलांदोंमोन नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ नोंथां।
औ।
जोंनि ओ जोंनि ओ जोंनिथिंजाय जौखौ आ आ जौ मोननै रोखोमनि जौ बानायनाय जायो आरो जौ बानायनाय नु नुनो मोनदों आङो जेरै जौ बे आरो जौ गोरान
औ औ नंगौ नोंथां। ओमफ्राय नोंथां जौ गिसिखौ मोरै बानायो?
औ जौ गिसिखौ ओ सिगांङावनो जोङो एमाव ओ एमाव एमाव बुङो बेखौ जाय ओ। मुलि एम' मुलि आरो जायखौ जों जौ बानायनायाव बाहायनाय जायो। बेखौ जों सिगाङाव मा खालामो बे जोङो ओ दं बिफा बिलाइ मोनसे मोनो बेखौ जों एमाव बिलाइ बेखौनो बुङो मानोना बेनिफ्रायनो जों बांसिन बानायनाय जायो। एमाव बिलाइनि बिजौ आरो सुमफ्राम ओ बे आनारस बिजौ बा रैमालि बिजौ बेनिफ्राय जोङो खान्थालनि बिब
औ खान्थाल बिलाय औ।
फोरबायदि गोबां ओम। गुबुन गुबुन बिलाइ। ओयो खु लोगोस बे लानानै ओयो माइरंजों बिखोस सौवो आरो सौ सौनाय नि उनाव बेखौ दै होनानै एसे नानानै ओयो बेखौ गल खालामो।
औ नंगौ नों
औ गल खालामनानै फोराननानै दोनो। आरो बेनि उनाव उम जोङो माइरंखौ सुनानै जोङो ओयो ओंखाम बायदिनो सङो आरो ओंखाम बायदि संनानै बेखौ जों ओयो प्लास्टिक बायना लानाय प्लास थिगौ बेखौ जों उम ओयो मोजाङै बरननानै बे बानाया खानाय लानाय मुलिखौ जोङो। बेयाव आ-आखाइजों मोजाङै गलायनांगौ। गलायनायनि उन नाव जों सायख'ना लानाय बे
औ।
जा दोनग्रा ओम। बेयाव जोङो ओंखामखौ एबा बे जौनि जा ओंखाम बानायनाय जों मुलि मिलायखानायाय बेखौ बेयाव दोनो आरो बेयो आ सप्तासे
औ औ
स्नि दिनस ओम दोननायनि उनाव बेखौ जों बाहायनो हायो आरो जेब्ला बियो रोसि जायो बा बेनि ख्रै गोबावसिनबो दोननो हायो
औ नंगौ नोंथां ओमफाय नोंथां बे जों गिसिखौ जेनेबा ओ मा मा माइरंजों बानायनाय जायो जेनेबा नरमेल ओरैनो माइरं ना माइब्राफोरजोंबो बानायनो हायो
औ बेखौ जोंङो माइब्राजोंबो बानायनो हायो ओ माइब्राजों बानायोब्ला बेयो माइब्राया गोदै जायो आरो ओ जों बेखौ बां बिदिनो जों बैसागु एबा मागो बोथोरफ्राव बांसिनै बानायनाय नुनो मोनो मानो होनब्लानो ओ बे गोदै जौ बिदैखौ बयबो मोजां मोनो आ रो लोंनानै
औ नोंगौ नोंथां
नाथाय बे माथाखौ माथा माइ ओ माइरंजों जा बानायो जोंङो बे जों माथानि जुमाय बुंङो ओ बे-बे माइरंनिफ्राय बानायनाय जौआ एसेबां गोदै जाया
औ औ औ
थेवब्लाबो बेखौ लोंनानै बयबो गोजोननाय मोनो आरो
औ औ
औ दा
ओमफ्राय नोंथां जौ जेनेबा जौ गोरानखौ माबाय दि बानायो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
जौ गोरान हागोन हागोन जौ गोरानखौ ओ जोंनिथिंजाय बे ओ बेयो जों दा एसे सिगांङाव सावरायनाय बायदि
औ औ औ
जौगिसिखौ सानथाम एबा बेनिख्रुइ ओ साननैसो बांसिन
औ औ
बे सप्ता मोनसे
औ
बा स्नि दिननि गेजेराव
औ
जोङो बेखौ आ लानानै आं बे जौ गोरान बानायनाय आ मा बुङो बेफोरखौ आं बारा मोनथिजोबा नाथाय बेयाव मोनथाम ओ मोनथाम
औ मोनथाम औ मोनथाम आगजु बाहायो नङा होमबा नोंथां मोनथां आइजें
औ बयनिख्रुइ गाहायाव जोङो जौ
औ जौ थानाय माबा दोनबाय
औ बेखौ दोननानै आरोबाव सायाव बे खफ' जाय जायो ख जानायखौ जोङो मोनसे पाइप ओ होनानै बेखौ आ बाहेरथिं लाबोनो थाखाय ओ बे बेखौ इउस खालामनाय जायो मा बुङो बेखौबो मोनथिजोबा आङो बेनि सायाव आरो दै होनाय जायो दै गुसु मानोना बे खफ' जा आ गुसु दैै मोनोला बेयो बांसिनै बांसिन गो खफ' जायो आरो
माने खफ' जाखांनायनि उनावसो जौ गोदाना ओंखारबोयो नङा होमबा नोंथां
औ औ नंगौ नंगौ
औ
नोंथां नोंथाङा नोंथांमोननि जायगायाव बेे जौगा गोरान आरो जौ गिसिखौ माबोरै बानायनाय जायो एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां ओ जोंनिथिंबो थिक नोंथाङा बुंनाय बायदिनो औ जोंनिथिंबो थिग नोंथाङा बुंनाय बायदिनो बानायनाय जायो नोंथां
जेनेबा ओ जौखौ ओरैनो जौ गिसिखौ ओरैनो नोंथाङा बुंनाय बायदियैनो बानायो जेनेबा जों गिबियावनो एमावखौ नांग्रोगौ नङा होमबा जौ बानायनो बिदिनो एमाव खौ बानायनो थाखाय जोङो खान्थाल बिलाइ ओमफ्राय बिदिनो मोखोना बिलाइ जे बुङो नोंथां बियो ओमफाय बिदिनो रैमानि रैमालि बिला बिलाइफोरखौ लाबोनानै जों ज' खालामो ओमफाय नोंनि जखा हिसाबै माइरंफोरखौबो सुनानै जेनेबा एसे दैखौ रान होनांगो बिनिफ्रायसो देयो गासैखौबो जमा खाबथिंनाय बिलाइफोरखौ लानानै ओ बिदिनो खानानै देखांनायनि उनाव जोङो माबा मोनसे आगजुआव दोननानै एसे दै गलिनानै बेखौ
एसे माबायो आरो गासैखौबो मिलायजोबनानै जोङो ओरैनो फिसा फिसा लारु खालामनानै दोनो मोनसे आगजुआव अ ओमबाय बे ओ लारु खालामना दोननायखौ जों रानहोनांगोन नालाय नोंथां बेखौ एसे गोबाव सानदुंआव होनांगौ आरो जेनेबा सप्तासेफोराव रानो बबावबा बा नङाबा मालाबा एसे गोबाव लायो उम बिदिनो जौ गिसिखौ बे एमाव रान राननायखौ राननाय लासे थानानै जौ संनो थाखाय माइरं - खौ सुग्रोना लायो सुग्रोना लानानै ओ खान्थाव जेन'बा संनाय जायो ओंखाम बायदिनो
औ ।
एबे संनायखौनो जोङो ओ प्लास्टिकफोराव एर'ननानै दोनो ओमफाय जेला बे ओ संनाय ओंखा ओंखामा गुसु जायो होमबाना जों एमावखौ ओ देनानै होयो आरो नोंथां । बेयाव सारनानै होयो ओमफाय थिग बेबायदिनो जौ गिसि थाखाय जेनेबा गोजां बोथोराव जौ रोसिया थब जाया आरो नोंथां ।
औ नोंगौ नोंगौ ।
बिदिनो गोजां बोथोराव स्नि सानसो लायो । ओमफाय जेब्ला गरम बोथोर जायो गरम बोथोराव नों बारादिन लाया जेनेबा खानथामसोफोरावनो रोसि जायो आरो।
औ ।
बिदिनो ओ जौ गिसिखौ बिदिनो लोंजायो आरो । ओमफ्राय जौ गोरान संनो था खाय जेब्ला जौ गिसिया रायो बेयाव जों जिखालि जौ गोरानखौ संगोन बेयाव जोङो खान्थायाव जेनेबा जियाव ज' दोनदों बि बेयाव दै होयो दै होनानै ओ जोङो संनो थाखाय मोनथाम आगजु बाहायो मोनथाम ओ आगजु बाहायो ओमफ्राय जोङो मोनथाम आगजुआव बानायनानै ओमफ्राय सानि मोनसेयाव ओ दै होबाय ओमफ्राय सिंनि मोनसेयाव बि दिनो नांगौ जानाय आइजें फोर खौ होयो ओमफ्राय ओ जेन'बा सानि-सानि दै सायाव जे दै होयो बे दैखौ दुंहोग्रोनांगौ। बाय खफ' जा ओ खफ' जाहोनानै सिङाव सिंनि माबाखौ जौखौ ओ गोदौ होनांगौ। ओमफाय बिनि उनाव ओ ओ जौगाना ओंखारगोन नालाय नोंथां ।
औ ।
औ जोंनि ओनसोलाव बिदिनो ओ जौखौ बानायनाय जायो नोंथां। ओमफ्राय ओ औ नोंथांमोननि न'खराव बिदि जौखौ बानायोना गुबुन बेलेग फोरा बेलेग जेन'बा नोंसिनि न' खाथिनिफोरा बानायो नोंथां?
जोङो जौखौ बानायो बानायनाया ओ नाथाय बे बै सागो बा फोरबोफोर ओ बासो बानायनाय जायो आरो। बेफोर बायदिफोरबा ल'सो बानायनाय जायो। एरैनो जौ खौ बेबायदि बानायनाय जाया।
औ औ
जौफोरखौ जोंनो सरासनस्रा बर'फोरनो ओ सानफ्रोमबो नांगौ बुंनो थाङोब्ला
औ बुङो औ ओ‌ नोंथां बुंनो थाङोब्ला जेनेबा जों खायसे मानसिफोरा जेनेबा जौ फाननानैनो न'खरफोरखौ सोलिना दोङो नङा होमबा नोंथां अ नोंसोरनि ओनसोलावबो बिदिनो जानांगौ
औ जोंनि ओनसोलावबो आं गोबां नुनो मोनो जे जोंनि बर' आइजो जोफोरा जौ फाननानैबो गावनि ओ जिउखौ खुंबोदों खुंबोबाय दं मोजाङैनो।
औ ओ बिदिब्ला नोंथां जोंनिया समाबो जानानै फैबाय नङा होमबा औ बेखिनियावनो जों फोजोबनोसै नामा नोंथां?
औ नोंथां रायज्लायनानै जोबोद मोजां जां नांबाय उनाव रायज्लायो औ दे गोजोनथों नोंथां औ नोंथां गोजोननाय थाबाय।